हेलौ खोनादों ना नोंथाङा
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ ओ नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला जेरै नोंथां औ खोनादों नोंथां औ ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदियै बैसागु फोरबो खौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
ओ हागोन गिबियावनो
औ औ
बैसागु बोथोरनि बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनो लानायनि सिगां नोंथांखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय बावहरनाय थाबाय ओ दिनैनि बे औ दिनै बे मोनाबिलि समाव आं नोंथांनो जोंनि बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो सानदों अब्ला आं फोरमायनोनि बैसागु बैसागु होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो बैसागुआ ओ बर'नि मोनसे गिदिर फोरबो ओ बैसागु बोथोर बोथोर होननाय लोगो लोगो जों बैसागु फैसिगोन होननाय लोगो लोगो ओ जेब्ला बैसाग दाननि से अक्ट' जायो अब्लानो जों बैसागुखौ फालिनाय जायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
गोरलै बिलाइजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो दा बेयाव जोंनि जोंनि ओनसोल फोरथिंजाय बैसागुखौ गोबां रंजा बाजायै फालिनाय जायो ओ बैसागुआ बेबायदिनो मोननै थायो मोसौ बैसागो आरो बिनि उनाव मानसि बैसागोखौ जोंनि थिं फालिनाय जायो आरो ना ओ जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो बे बैसागो फोरबोखौ रावबो मानियालासिनो थानो हाया ना ओ ओ बेबायदिनो दिनै मोसौ बैसागु समाव जेब्ला ओ जोङो गावनि मोसौखौ लाना थांनानै गावनि हा ओ फुख्रि एबा दैसाफोराव लांनानै बेखौ थुखैनाय जायो आरो बिदिनो मोसौखौ थुखैनानै बिनिफ्राय ओ मोसौनो माला गानहोनाय जायो जोंनिथिंजाय बेबायदि बि मालाफोरखौ गानहोनाय जायो आरो बिबार सुनानै माला गानहोनाय जायो आरो बे ओ मोसौआ मोसौनो ओ हांगारफोरखौ थावजों लगायनानै जोङो बेयाव बेनो फोथा फुनना होनाय जायो जेन ओ गाज्रि ओ बेखौ गांस आदार जाहैनायफ्राव गांसो जाहैनायफ्राव जेन ओ जेबो बिनि बिसारुफोर मुस्रा लख्राफोरा जेन बेखौ जेबो खालामैबायदि बेफोरबायदि ओ जोङो ओ जोंनि मोसौफोरखौ बेबायदि खालामो आरो दा मोसौ थुखै ओ थुखैनायनि फोरबो खौ जों बेबायदिनो हगार हरो आरो ना बेबायदिनो मोसौखौ ओ गोबां ओ मैगं थाइगंफोरनि जेनै माला गानोहोयो जेरै लाव जा खुम उ फान्थाव जा बेफोरबायदि ओ बेबायदि माला सुनानै जोङो ओ मोसौनो गानहोनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बेबादिनो उम मोसौनि फोरबोनि अनगायै जोङो मानसि मानसिनि बैसागु खुंनाय जायो जेरै ओ जोंनि ओनसोलफोरथिंजाय बैसागु बोथोरखौ बैसागु फैब्ला गोबां बयबो ओ
औ
रंजायो जेरै
औ
न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनाय
औ नंगौ नोंथां।
जथा सि
औ
सिफुं सेरजा लानानै बय बोराय बेन्थ' गथ' गथाइ
औ
ओ ओ बुरै गासैबो ज'यै रंजा बांजा रंजा बाजा फालिनाय जायो आरो दा बेयाव
नंगौ नोंथां।
सोरबाफोर न'खर न'खर मोसाहैनायाव गोबां जानाय मुवाफोर जोंनि जोंनिथिंजाय होनाय जायो। जेरै अमा बेदर खाजि खालामनानै जुमाय रोसि जों होनाय बेफोरखौ
औ
साफ्रोमबो मोसाग्रा
औ नोंगौ नोंथां।
बुंफोरनो होनाय जायो आरोना दा बिनि अनगायैबो बे न'खरफोरा उम माखासे रांफोर आरो माइरंफोर बेफोरबायदि हरो आरो। बेफोर जोंनि मागिनानै लाबोनाय बे माइरं फैसाफोरखौ जों जोंनि ओनसोलफोरथिं ज' खालामनानै बेखौ खौ जों लावखार ओं ओंखाम जायो आरो दा‌ ओ बेबादिनो ओ गोबां बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ जों